हेल' नोंथां
औ
नोंथांङा खोनादों ना
आंखौ खोनादों
औ नोंथां आंङो नोंथांनियाव नोंथांनि सिगांङाव दा मबाइल फननि सायाव एसे फोरमायना होनो सानदोंमोन आरोना
औ बुंलाय
फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन दे
औ ओ बिदिब्ला जोङो मबाइल फन होननो थाङोब्ला ओ मबाइल फना बिगियाननि मोनसे गोमोथाव दिहुनथाइ नोङा होमबा औ नोंथां मबाइल फनजोंनो जोङो जायखिजाया जाथाय एबा बायदि खबरफोरखौ खम समनि गेजेरावनो माने बेनि जोहै मिथिनो हानाय जायो आरोना
औ
औ नोंथां ओमफफ्राय मबाइलजोंनो जोङो स्कुल कलेज नि फरायसाफोरखौबो बायदि आयदानि गियान सोलोंनायावबो मदद खालामो।
औ औ
औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला उम नोंथां मबाइल आ खाय जानायनिफ्रायनो माने ओ मानसिनि गोबां खामानि खौ गोरलै खालामनानै होबाय आरोना
औ
औ नोंथां ओमफाय मबाइलखौ गुबैयै जोङो बर'फोरा माने ओ जामबुं होननानै बुङो आरोना।
औ नंगौ नंगौ।
औ नोंथां ओ मबाइल एबा जानबुङाथ' माने गिबि ओंखारजेनन्नाय समाव माने। दानि जुगनि बादि इन्टारनेट सालायनो हानाय बा भिडिअ' बा गान बिदि नायजानाय नङामोन आरो ना?
औ।
औ नोंथां ओमफ्राय ओंखार जेननाय समाव माने मबाइलव फनल' रायलाय जायोमोन बा खौरांल' ला जायोमोन आरो
औ औ नंगौ।
औ नोंथां ओमफाय ओ समजों लोगोसे माने दा एडभान्स जानानै फैबाय आरोना।
औ।
बिदिनो ओ आथिखालाव माने मबाइलजों जोङो। गोबां खामानिफोरखौनो जोङो गुरैयै ओ गोरलैयै माने ओ मावनो हानाय जानानै फैबाय आरो।
औ औ।
औ आरोबाव जोङो माने मबाइलाव ओ फेसबुक ववाटसप, इउटुब बायदिफोरखौबो माने बाहायनो हायो।
औ औ।
औ नोंथां ओमफाय ववाटसपावबो जोङो माने बिदिनो लोगोफोरजों एबा सिनायलायनायफोरजों माने भिडिअ कल एबा मेसेज आरि गेलेनो हायो। आरो ओ बिदिनो जोङो माने। इउटुबाव जोङो गोबां एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय भिडिअसफोर नायनो हायो आरो ना।
औ औ नंगौ।
औ नोंथां ओमफ्राय बेफोरनि अनगायैबो माने जोङो मबाइलजों फालांगि खालामनाय जेरै ओ इ कमार्स इ बेंकिं इ लार्निं टिकेट दाननाय ओमफाय आरो बायदि बायदि माने खामानिफोरखौबो बेनि हेफाजाबजोंनो मावनो हायो आरोना।
औ औ।
औ नोंथां ओमफफ्राय बिदिनो मबाइलनि माने गोबां। गुबुन गुबुन दोङो आरो ना जेरै ओ नकिया, रियेलमि, सेमसां, रेडमि। वान प्लास, आइफन, लाभा, मटरला टेक्न', माइक्र'मेक्स बायदि बायदि।
औ आ
औ ओमफ्राय नाथाय जोङो माने मबाइलखौ बांद्राय बाहायोब्ला देहानि गोबां खहाबो जानो हायो आरोना।
औ नंगौ। नंगौ
औ नोंथां ओमफाय देहानि थाखाय माने बियो ओ खहाबो खालामो ओ जेरै उन्दै माने उन्दै बैसोआव बैसोनिफ्राय माने ओ औ बेखौ माने बांद्राय बाहायोब्ला ओ मेगननि एबा लोगोसेनो मेलेमनिबो खहा जायो।
औ औ
औ नोंथां ओमफाय फरायसा एबा लाइमोनफोराबो बेनि थार बाहायथिखौ मिथियैनि जाहोनाव माने गोबां खहानि मोगा मोगि जानांगौ जायो आरोना
औ औ
औ नोंथां ओमफ्राय नाथाय बेयो माने नोंनि बाहायनायनि सायावसो सोनारो आरो
जेरै जोङो मोजां खामानियाव बाहायोब्ला माने मोजां थांनो हागोन ओमफ्राय आरो गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला माने गाज्रियैनो सोलिलांगोन आरो
औ दा बेखिनिआवनो दा बेखिनिया आं एसे बाथ्रा बुंनो सानगोन
औ दे नों बुंनायसाय नोंथां
दा बुंनो थाङोब्ला दासान्दि आथिखाल समाव दा मबाइलाथ' गोनांथि नंगौ बे थार बाथ्रा नाथाय दासान्दि समनि दा लाइमोन बैसो समनि जा सुबुंफोर दङ लाइमोनफोर दङ
औ नोंथां
नोंथाङाथ' बुंदोंआनो बेफोरनि थार बाहायथि बेफोरनि बाहायथिया मोजाङै जायोब्लासो मोजां जादों होननानै
औ नोंथां
बे थारैनो थार बाथ्राया जों बेनि सायाव नोजोर होनाया जोबोर गोनांथि मानो होनोब्ला दासान्दिया आथिखाल समनि जा लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरा बेनि गाज्रि बाहायथिनि गोहोम खोख्लैनायनि जाहोनावनो गोबां लाइमोनफोरानो गाज्रि लामाजों दावगा लांगासिनो दङ बेनिखायनो बेनि सायाव नोजोर लाखिनाया जोंनि थाखाय जोबोरै गोनां
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय जोङो बेनि थाखाय बेखायनो माने जोङो बयबो माने मबाइलखौ बाहायनायाव सांग्रां जानांगोन आरो ना ओमफ्राय बिमा बिफा बिमा बिफाफोराबो गावसोरनि गथ'फोरखौ नोजोर होनांगोन
औ औ
आरो माने बेवहाय मुखुब जाना थानाय माने थार लामा एबा बाहायथिखौ दिन्थिना होनांगोन आरो ना
औ औ
औ ओमफ्राय बिदिनो मबाइला मोजांजों लोगोसे गाज्रिबो गोहोम खोख्लैयो नालाय ओमफाय जोङो मोजां खाबु फोर खाबुखौ माने मानसिया लायोब्ला जौगानाय फारसे आगान सुरनो हागोन आरो ना ओमफाय गियानखौबो माने फुवारनो हागोन
औ औ
औ नोंथां ओमफ्राय मबाइलनि बाहायनायजोंनो मानसिनि खामानियाबो माने जोबोर गोरलै जानानै फैबाय जेरै ओ आथिखालावथ' माने आथिखालाव आरो जोङो माने न'आव जनानैबो माने अनलाइन हाथाइबो खालामनो हायो आरो ना गुबुन गुबुन वेबसाइट जेरै मक मारकेटनि गेजेरजों जेरै फ्लिपकार्ट मेत्रा मिश' साभाना बिदिनो गोबां अनलाइन शपिं एपफोर दङ आरोना
औ नंगौ
औ जायनि गेजेरजों जोङो माने न'आव जनानैनो सपिंफोर खालामनो हायो आरोना। ओमफाय नो थाङोब्ला माने आथिखालाव इन्टारनेट नङाब्ला सोलिनाया गोब्राब जानानै फैबाय आरोना।
नंगौ नंगौ।
औ नोंथां। ओमफ्राय नाथाय इन्टारनेटनि थाखाय माने बाहायनाय टावारफोरनिफ्रायबो माने गोबां खहा जायो आरोना।
औ नंगौ नंगौ।
औ जायनि जाहोनाव माने बेनिफ्राय ओंखारनाय रेडियेसननि थाखाय। दाउफोराबो खायसे खायसे दाउफोरा माने माने गोमालांनो हमदों।
नोंगौ।
औ नोंथां ओमफ्राय आरो मबाइल निफ्रायबो रेडियेसन गययो नालाय जोङो बेखौ माने। उन्दुनाय समफोराव खाथियाव लानो नाङा आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ।
औ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
नंगौ नोंथाङा बुंनाय बाथ्राफोरा थारैनो मानो होनोब्ला जा नोंथाङा बुंदों जे रेडियेसन रेडियेसना जोंनि देहानि थाखाय जोबोरैनो गाज्रि। बुंनो थाङोब्ला।
औ नोंथां।
जोंनि आबहावायाव दा साग्लोबना थानाय। बांसिन जिरादानो जादों इन्टारनेटनि जा मबाइल कानेक्सन बेनिफ्राय बेनिफ्राय जा ओंखारनाय रेडियेसन रेडियेसननिफ्राय जोंनि जा कानेक्सन बे कानेकसनफोरा गोबाङैनो गोहोमथावबो बुंजायो। नाथाय मा खालामनो आथिखालनि समाव बे रेडियेसन नङाब्ला मबाइल बायदि इन्टारनेट कानेक्सना जों बाहायजायो बेसाद आरो ना।
औ नोंथां।
जुदि जोङो मबाइलखौ बाहायाब्ला जोंनि जा सम खम समनि जा मोनसे खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया जाफुंनाय नङा आरोना।
औ नोंथां।
बेबो मोनसे बाथ्रा नंगौदि ओ आगोलनि समफोराव मबाइल बाहायालासिनो खामानिफोरखौ मावनो हादोंमोन।
औ।
नाथाय दा मानो हाया।
औ औ हानांगोन।
मानो होनोब्ला सिगांनि समफोरावबो मबाइल गैयालासिनोबो थांनानै थानो हादोंमोन।
औ हादोंमोन।
दा बे सरासनस्रा जिउआवबो जोङो हानो नाजानांगोन। नंगौ मबाइल नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया। थेवब्लाबो जोङो मबाइलखौ मोनसे लिमिट जा मोनसे खोन्दो दं। बे खोन्दोआव जोङो मबाइलखौ बाहायनांगोन आरो अब्लासो अब्लासो जोङो बे बुहुमाव थांनानै थागोन।
औ नोंथां जोङो माने मबाइलखौ लायोबाबो माने जोङो ओ। मोजां लामायावसो बाहायनांगोन आरोना।
औ औ
औ मोजांथिं थांनो हागोन होमबासो ओमफाय गाज्रि बाहायोब्लाथ' गाज्रि सोलिलांगोन।
औ
औ जेरै जोङो ओ गाज्रिथिं बुंनो थाङोब्ला मबाइलनि गोहोमनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ
औ औ
औ आथिखालाव माने गोबां फरायसाफोरानो फरायनायखौ नागारना अनलाइन गेम आरो रंजा बाजाजों माने बांसिन मुखुब जानानै थायो आरो
औ औ दानि समफोराव बांसिन रिलस गेमिं बेबायदि भिडिअ बेबायदियाव बांसिन मुखुब जाना थांनानैखौल' लायो फोरखौ नुनो मोनदोंसै आरोना बेनि जाउनावनो बिसोरनि सोलोंथाइ बिसोरनि मान सनमान बि सोरनि जा रायलायनाय आव फाव बेफोरो गोबां गाज्रि जालांनो हम दोंसै आरोना बे मबाइलनि थाखायनो
नो माने ओ सोमोनदोनि मानसिफोरजोंबो खाथि खालानि मानसिफोरजोंबो माने सम होनो हाया जालांबाय आरो ना
औ औ औ
ओम ओमफाय बेजों लोगोसेनो माने नोंथां माने गोबां सुबुङानो माने ससियेल मिडियाखौबो मोजां खामानियाव बाहायालासेनो माने समाजखौ गुबुंले खालामनो हमदो आरो खायसे खायसेया
औ औ
औ नोंथां बेनि थाखायनो माने जोङो बयबो माने सांग्रां जानांगोन आरोना मबाइल बा मबाइलखौ बाहायनायाव
औ सांग्रांथियानो गुदि बाहागो आरो मबाइल बाहायनायनि सायाव
औ नोंथां बिबदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि औ जोंनि बुंथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय
गोजोनथों
औ गोजोन्थों